औ खोनादों औ हेल' खोनादों ए दे बिदिब्ला जों दिनै आबादनि सोमोन्दै सावरायनो सावरायनो हागोनना औ औ आबाद आबाद होनो माइनि आबाद दङ बेबाय दिनो फानलु आलु बेबाय बेबायदिनो थुरमुस जों गोबांथार बेबायदिनो दैज्लां मेसिं जोङो आबाद मावनो हा यो दायो जों हेल' नोंथां खोनादोंना? दायो जोङो दैलांआवहाय माइनि आ बाद गायनो हायो बेबायदि बिदिनो जोङो। दायो फारा फारि जों गासै सैबो बेबायदिनो माइ आबाद गायसिगोन बेबायदिनो। गोबांथार बेबायदिनो मोनै मोन थाम जादनि माइ गायो। जोङो बेबायदिनो माइसा बेबायदिनो रनजि बिद स्वर्न बेबायदिनो गोबांथार रोखोमनि जोङो गायो दस्रायै बेबायदिनो जोङो गायनो हायो जोङो माइ गायो बा सिगाङावनो जोङो गोदोनि समाव बा नांगोलजों हालौवनानै गायोमोन आरो दानि दानिबा जोङो गासैबो इजि जाजोब्बाय बेबायदिनो गोबांथार मेसिन फोर ओंखारबाय आरो थेक्टरफोर जों हालेवना गायो आरो मेसिनफोरजों गायो बेबायदिनो गायनायफोराबो दायो। जोङो बेबायदिनो आजादियाव आजा दि जालांसिनबाय बेबायदि। बिदिनो मेसिन जों गायग्रा मेसिन जों हा ग्रा बेबायदिनो ओंखारबाय। बेबायदिनो जोङो दा दैलाङैबा जोङो बेबायदिनो माइनि खि थि आरो गोबां बे बाय दिनो मैगं फोरबो दङ। बे बायदिनो लाव बेबाय दिनो जोगोनार आरो बेबायदिनो सबाय सबाय बिमा आरो औ आरो बे बायदिनो गोबां रोखोमनि आबाद दंबावो नोंथाङाबो सावरायनो हागोन।
औ औ जों दा नैबे दैज्लां बोथोराव ओ बेबायदि आबाद मोननो हायोदि जोङो ओ पानि लाव, पानि लाव मेगं फोरबो जों बेबाय दि आबाद मोनो। पानि लावखौ जोङो बि-बिदिनो ओ दैज्लाङाव मोनो आरो बि-बिदिनो अ' जोङो फाननो ओ फाननायावबो जोङो दैज्लां दैज ज्लां बि-बिदि मोनो आरो बि-बिदिनो फानलु खिथि एब फानलु खेथिखौबो जोङो बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव मोनो आरो बेबायदिनो दंबावो ओ आबाद बुङोबा बेबायदिनो दैज्लां बोथोरावबो बेबायदिनो ओ बेलाथि बेलाथिखौबो जोङो खेथि खालामनो हायो। ओमफ्राय आरो बिनि उनाव गोबां बेबायदिनो दोंखौ
औ
ओ बेबायदिनो लाव लावफोरखौबो जोङो बेबायदि दैज्लां बोथोराव बेबायदि मोनो। आरो बेबायदिनो आबाद दोंखौ जे ओ जों सबाय ओ सबाय बिमा बेबायदि सबाय बिमाफोरखौबो जोङो दैज्लां बोथोराव मोननो हायो। आरो बिदिनो मेस सें बोथ थोराव गोबां बेबायदि आबाद मोनो जे जोङो वाटार मिलन हवाटार मिलनखौ जोङो बेबायदि ओ मेसें बोथोराव मोनो। जोङो वाटारमेलनखौ बेबायदि आबाद ओ फाननो थाखाय बा- जों बेबायदि बाहायनो गोनां जायो वाटारमिलनखो सिगाङावनो जोङो जोंनि दुब्लिनि हाफोरखौ मोजाङै फोमोनना लाना बेबायदिनो ट्रेक्टरजों रलबोयो रलबो खांनायनि उनाव आरो बिदिनो बिनि उनावहााय जोङो फुलिखौ बेबायदि दि प्लास ओ प्लास्टिकआव जुगायो। आरो बिनि उनाव जोङो। प्लास्टिकआव जुगायखांनानै बेबायदिनो ओ बिनि से ओ से दानसो जाबा बियो बेगर गाजालि अरबोयो। बिनि उनावहााय जोङो बेखौ बे वाटार मिलनखौ जोङो बेबायदि बे लाइन बोनायावहा जोङो बे लाइनखौ जोङो प्लास्टिक। ओ प्लास्टिक बोयो। प्लास्टिक बोना लाना आरो बेबायदिनो थुफ्लंनानै बेबायदि थुफ्लंनानै आलि आरो बिनि उनाव बे उम। टरमुसखौ जोङो गाजालि बेर बोला बेबायदि ओ से दान जाबोला जों बे टरमुसखौ हा गायनाय जायो। आरो बेबायदिनो दोङो जों मेसें बोथोराव गार'बो मोनो। बेबायदि गारवावबो जोंङो बेबायदि फानो। गार'खौ जोङो बेबायदि बिदि दुब्लिखौ मोजां बेबायदि फोमोनना लानाय। एवना लानानै मोनसे ओ जिदुं जिदुंबा बाहायनानै जोङो थोंनैथिं जिदुं मोननैथिं जोङो जिं जिङाव। गन मोननै लायो बेखौ गन मोननैखौ जोङो। थुनानै दोनो बेनि फ्राय जोङो बे गार'खौ लाइन लाइन गायलांनो हायो। आरो बेबायदिनो दोमखौ उम।
नंगौ नोंथांनि बुंनाया बो थिगानो बेबायदिनो जोङो गोबांथार रोखोमनि खेथि मावनो हायो आरो। दा बे जों दैलां बोथोरावनो बेबायदिनो टमेट' खेथिबो खालामनो हायो बेबायदिनो टमेट' गायनोबा जोङो सि गाङावनो बेगरखौ जागायना ला ग्रोनांगौ। आरो जागायखांनायनि उनाव फुलि ओंखारगोन फुलि ओंखारखांनानै आरो जोङो हाखौ मोजाङैनो हालोवना लासिगोन टेक्टरजों। हालौखांनायनि उनाव आरो लर बेबायदिनो बनायसिगोन। लर बनायनानै आरो बिनि उनाव जोङो प्लास्टिक खोबसिगोन। प्लास्टिक खोबनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो थख' थख' प्लास्टिकखौ हासिनानै जोङो आरो बे फानलु फु-फुलिया जे बे टमे थ' फुलिया जेबा एसे देरहांबाय अब्ला जोङो बेखौ गायसिगोन। लर लर बेबायदिनो जोङो गायसिगोन आरो आरो जों फानलु फुलिखौबो बेबायदिनो खालामनो हायो बेगर बेबायदिनो गोमोन बेगर दोननानै जागायसिगोन जा गायनानै आरो बेबायदिनो फुलि ओंखारसिगोन। फुलि ओंखारनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो मोजांयै खौ बेबायदिनो हालेवनानै लानानै जोङो बेबाय बिदिनो लरफोर बनायनानै बेबायदिनो जोङो बियाव हाय गायसिगोन। गायनानै आरो बिनि उनाव जोङो बेबायदिनो गोबांथार जोङो मुलिफोर भिटामिन फोर बेबायदिनो इउरियाफोर होसिगोन होनायनि उनाव जों बेबायदिनो बिबार लाबोसिगोन। बिबार लाखांनायनि उनाव बेबायदिनो फिथाइफोर ओंखारसिगोन फिथाइ ओंखार नानै आरो राबाथाय जोङो बेखौ खासि गोन बिनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो जोङो फाननो मोनसिगोन बेबायदिनो जों बे फानलु फुलि निफ्रायनो जोङो बेबाय दिनो फेदेर बोनानै जोङो फिथाइ मोननो हायो। आरो थुमै खौबो जोङो बेबायदिनो फुलिनिफ्रायनो फेदेरबोनानै बेबायदिनो फिथाइ मोनालाय लागै जोङो बेबायदिनो फाननो हायो बे फानलु जोंबाबो टमेट' जोंबाबो जोङो बेबायदि बिदिनो रां खामायनो हायो बेबायदिनो फाननो हायो आरो नोंथाङाबो मा मा खेथिनि आबादनि सोमोन्दै मिथियो फो
औ ओ जोङो दा बे ओ दैज्लां बोथोराव आरो फान्थाव फान्थावबो जोङो गायनो हायो फान्थाव जों फान्थाव ओ ओरैबायदि खेथि खालामो ओ ओ बेबायदि दुब्लियाव एबा बेबायदि हा थाखानाय जायगा फोरावहा जों गायनो हायो न'नि बारियावबो जों बिदि खेथि खालामनो हायो बेबायदिनो फान्थावखौ जोङो फुलि फुलि बायनानै हाथायनिफ्राय फुलि बायना लाबोनानै जोङो बे जोंनि बेबायदि फोमोन खानाय हायावहाय जों गायना होयो बिनि उनाव बिबार ओ बिबार लायो बिनि उनाव आरो बिबारनि उनाव बे फान्थावा फिथाइ ओ फिथाइ महर जालाङो आ रो बिनि उनावहा बे फान्थावखौ जोङो फाननानैबो बेबायदि जोङो ओ थाखा फैसा आरजिनो हायो रां फैसा आरो बेनि हा बेबाय दिनो दोंखौ जे खुमब्रा बे दैज्लां बोथोरावबो जोङो खुमब्रा मोननो हायो बेबायदि दैज्लां बोथोराव जों गावगायनि न' बारियावनो बेबायदि बैसां होनानै एबा दुब्लिफोराव बै सां होनानै बेबायदिनो ओ खुमब्रा खौ जोङो गायनो हायो। फा गायनो जोङो न'आव जानो एबा हाथायाव। फाननो था खायबो जोङो हायो आरो। बेबायदिनो दोंखौ लाव बिजौ लाव बिजौ होनबोला जोङो लाव फि थाइबो मोननो हायो। आरो बिनि उनाव लाव बिजौखौबो जोङो बे मोनसे दोंखौ लाव बिजौआवनो लाव बिबार, लाव बिबारखौबो जोङो ओरैबाय दि मोननो हायो, आरो बे लाव बिबारखौबो जोङो जानो हायो फाजा एवनानै दाउदैफोरजोंबो जोङो जानो हायो‌। आरो बेबायदिनो दोंखौ भिन्दि, भिन्दिखौबो जोङो बेबायदि दैज्लां मेसें गायनो हानाय बेबायदि अ बेबायदि आबाद भिन्दियाबो मोनसे जोङो भिन्दिखौबो बेबायदि न'नि बारियाव एबा औ अबावबा जाय गा दुब्लि फोराव गायबाबो जों बे बा यदि भिन्दिनि आबादखौ मोननो हा यो आरो मेसें बोथोराव जोङो मोन बावो बेबायदि ओ मैगं। लाइ मैगं, लाफा मैगं बेखौबो जोङो लाइ मैगं ला था मैगं खौबो जोङो न'नि बारियावनो बेबायदि ओ इस से जायगा थाब्लाबो जोङो बेबायदि ओ बायनानै जानांङिनि थाखाय जों न'नि बारियावनो बेबायदि फोनानै ओ गायनानै बेबायदि जानो हायो आरो मैसता दा दैज्लां बोथोराव जोङो गोबां मानसियानो बि दि मैस्था जानो मोजां मोजां मोनो बेबायदि मैस्थाखोबो जोङो बेबायदि उम ओ साननै सानथाम सो ओ खाथुमनानै सोमहानना दोननानै बेबायदिनो साननै सान सानथामनि उनावहा जोङो बे मैथाखौहा फोना होनाय जायो आरो बिनि उनाव बे मै थाया ओ गाहाय ओ खिलि अरबोयो खिलि अरबोनायाव जोङो आरो बे मैथाखौ मोजाङै हाग्रा हारि ओंखारबोला जों मोजाङै बेखौ जोथ थोन लानो नांगोन बि
नंगौ औ नोंथांनि बुंनायाबो गासैबो सैथोआनो नोंथांनिफ्रायबो मिथिफोरखौ मि थिनो मोनबाय। आरो खोना फेरि औ खोनानो मोनबाय। नंगौ जोङो दा औ। दैलां बेबायदिनो मैथाफोर बेबायदिनो मैथा गो खै मैथा गोखा बेबायदिनो मोनजायो आरो मेसिं समावहाय जोङो ला लाबथा औ औ बा दिनैनि जोंनि बे आबादनि सोमोन्दै सावरायनायखौ बेयावनो दोन थनोसै नों थां औ गोजोनथों औ।